हेल' नोंथां ओ नोंथां माबोरै दं आसा गायनाय फुनायफ्रालाय माबि सोलिगासिनो दं नोंथां
गायनाय फुनायावथ' नै दा सोलिगा थ नोंथां आग बारायदों आरो गायनाय दिनै गायजेनबाय आरो ना नोंथां बिगाब्रैसो
औ- औ मा ओंख्रि जाखो नोंथां
ओंख्रिथ' खांख्रिखौलाजों आलुसोमोनलै नोंथां
औ आस्सा बोथोरफोरा माबायदि सोलिगासिनो नोंथांमोननिजों
लााथु म आरोना दायोनोंथा
औ - औ आ नोंथाङा दायो फ्रि दङमोन नामा
औ नोंथां फ्रियालाय दंमोन आं
आटसा नोंथाङा फ्रि दं अब्ला आं मोनसे टपिकस लानानै फैदोंमोन आरो ना नोंथां
अ फोरमायनो हागोन नोंथाङा
औ माने तफिकानो जादों आथिखालनि जुगाव गारि मथरफोरा जोंनि थाखाय माबायदि ओ गोनां जानानै फैदों जोङो जोङो जोंनि जिउआव मार बि गोनां जानानै फैदों बेनिफाय बेनि बागै एसे फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथाङा
अ हागोन नोंथां हागोन
औ- औ
अ गारि - मथरा जोंनि जुगाव आयो गोबां बिदिनो ओ जोङो होनो थाङोबा गोबां हेफाजाबबो होदों आरोना जोंना गारि मथरफोरा नोंथां
औ
जे जोङो होननो थाङोब्ला बबेबा गोजान जायगायाव हान्थिनोब्लाबो जोङो थाबायनानै हाजोबा हाजोबैखौ बा साइकेलफोरजों थांनो हाजोबखो जोङो गारि मथरजोंनो जोङो थांनो हायो आरोना नोंथां
औ - औ
बिदिनो गोबां गारि - मथरफोरा गोबां बिदिनो हेफाजाब होयो आरो जे जोङो नायनो थाङोब्ला ओ बिदिनो साइकेलफोरजों थांनाय साइकेलफोरजों थांनाय समावहाय सप्तासे सप्तानि सम नांगौखौहायो बे गारि - मथरफोरजोंहाय सानसेबा सान सानसेबा साननैयावनो सहैयो आरो नोंथां
औ - औ - औ नंगौ
औ जोङो बिदिनो अबेबाफोर अबेबा थांब्रबला बायनोब्लाबो जोङो अबेबाफोर अबेबा बेरायहैनोब्लाबो जोङो बिदिनो गारि - मथरफोरनि हेफाजाब लायो आरोना नोंथां
औ- औ
बिदिनो गोबां बिदिनो गोबां आथिखालनि जुगाव जोङो जे नुबाय जे गारि - मथरफ्राबो बिदिनो गोबां ओंखार बैआरोना नोंथां जे जोंङो होननो थांङोबा गारि ओ गारि मटर बाइक बेफोरहाय गोदोनि दिनाव गैयानो जे जों गोदोनि दिनावहायो जोंङो बेनिखायनो अबेबा गोजान लामा हान्थिनोब्लाबो जोंङोहायो बिदिनो थाबायनानैबा साइ खिलिंसो थांनांगौ गोनां जायोमोन आरो औ जायनि थाखाय गोदोहाय नोगोद जोबोर खस्थ जायोमोन आरोना नोंथां
औ औ
जोंहा दायो हायै बिदिनो गारि मथरफोर ओंखारनायनि लोगो लोगोनो जोंङो बिदिनो गोबां रेहायफोर मोन्दों आरोना नोंथां गारि मथरजोंनो
औ औ
औ जे जोङो बिदिनोहाय गारिफोर गारि जे जोंनावहायो दानि जुगाव जों नायनो थांङोब्ला बिदिनो गोबां गारि मथरबो ओंखारबाय जे जोंङो जोङो नायनो थांङोब्ला बिदिनो नख'र सेयावहाय गारि गंसे बा गंनैफोरखौ जोंङो नुनो मोनसै आरो फ्राय गासैनिबो न'खराव आरोना नोंथां
औ नांगौ
ओ बिदिनो गोबां नुनो मोनबाय आरो ओ जों बिदिनो गारि मथरखौ होनो गारि गारियाहाय बिदिनो जों होननो थांङोब्ला गारिखौहाय जोंङो बिदिनो गोबां रोखोमाव नुनो मोनो आरो जे ओरै जोंङो फिसा गिदिरफोरबो जों नुनो मोनोआरोना नोंथां
थायोआरोना नोंथां आरो गारिफोरखौहाय जोंङो बिदिनो माल बुस्थुफोर ओ अबेबा दाब दाबसे जायगानिफ्राय' बबेबा दाबसे जायगायावबो बिदिनो लांलाय लाबोलाय खालामनो हायो आरो ना नोंथां बिदिनो गारिफोराहाय दानि जुगाव बिदिनो गोबां रोखोमनि दं आरो नोंथां
औ
ओ बिदिनो अबाफोर बेरायनो थांङोबा जोंङो बिदिनो फेमेलि गारिफोरखौहाय लांनाय जायो आरोना नोंथां आरो जोंङो बिदिनो माल आरो जोंङो बिदिनो माल बुस्थुफोर अबाफोर लांनोब्ला जों हायो आरो बेलेग गारिफोरखौहायो बाहायनाय जायो आरोना नोंथां
आरो जोंङो बिदिनो जोंनि गामि एरियायाव फोरावथ नोंथां लामाफोरा बांद्राय थिग नंङा नालाय बिदिनो जों हायो बिदिनो मथर गारि माबा बाइकफोरखौहायोबा बेखौ बेफोरजों बेफोरजोंहाय जों हान्थियो आरो ना गामि एरियायावहाय नोंथां
औ नंगौ नंगौ
औ आरो जोंङोहायो बि बिदिनो गोबां गिदिर गिदिर गारिफोरखौबो नुनो मोनो आरोना नोंथां
जेरै जोंङो हा बाला थिखांनाय बा अन्थाइफोर थिखांनाय बेफोर ओ बेफोरखौ जों नुनो मोनो नों आरो नोंथां ना
बेफोरहाय दानि जुगाव ओंखारजोबबाय गोबां हेब हेफाजाब होयो आरोना नोंथां बेफोरो औ। जा गारियावबो गारिया हायो गारिया हायो जोंनि थाखाय मोनसे बिराद आरो जोङो आथिखालाव नायनो थाङोब्ला बिदिनो गारिल' नङा नोंथां जे जोंहायो उरां जाहाज फोरबो जोङो बा नाव नावफोरबो जोङो नुनो मोनसै आरा नोंथां? बेफोरजोंबाबो बेफोरजोंबो जोहा बबेबा गुबुन जायगायाव थाङोब्ला बेफोरजोंबो जोङो सानसेनि गेजेरावनो सहै यो आरोना नोंथां।
बेनिखाय गारि मथर फोरा जोंनि जिउहायो गोबां बिदिनो हेफाजाब बा बिदिनो ओह बबेबाफोर थाङोब्लाबोहाय बिदिनो थाब सहैनायखौ जोङो थाब सहैनायखौहाय जोङो होदों आरो गारि मथरफोरा आरोना नोंथां?
औ।
अ आतसा बिदिब्ला नोंथाङाबो दा ससे फोरमायनो हागोन नामा?
उम औ हागोन नोंथां हानायालाय।
जोङो बिदिनो जोंनि जिउआवहाय बा जोंनि बे आथिखालनि जुगावहाय जे जोंनि थाखाय गारिया जोबोद मोनसे गोनां बा बेबायदि इम्परटेन्ट जानानै फैदों जोङो साननानै नायोब्ला जोङो माइ आबाद फोर गायनोब्लाबो जोङो गोदोनि जुगाव बा थानाय जुगफोरावहाय जोङो मोसौफोरजों एवोब्ला, गोबां बेफोरबायदिनो टाइम लायोमोन। नाथाय दानि जुगाव जों ट्रेक्टरफोरजों जोङो खम समावनो जोङो ओ थाबैनो जोङो हालेवज्ला हालेवनानै जोङो ट्रेक्टरजों जोङो हालेवनानै जोङो थाबैनो गायनो हायो आरोना नोंथां आथिखालनि जुगाव बे मटर गारिनि ओ हेफाजाबै जोङो आरो बेबायदिनो जोङो खानानै नायब्ला बे ओ जोङो गोदोनि जुगावहाय बेफोरबायदिनो नोंथां बुंहरनाय बायदि लामा हान्थिनोब्ला माबा मोनसे जायगायावहाय गोजान जायगायाव लामा लामा हान्थिनोब्ला जोङो साइकेलफोरजों थाङोब्ला बेफोरबायदिनो गोबाव सम लायोमोन नाथाय। नाथाय जोङो आथिखालनि जुगाव जों खम समावनो जोङो लामाखौ जोङो थाबैनो खम समावनो जोङो हान्थिनो हासै आरो ना? गारिनि गारि गारि गारिनि जुगै जोङो आथिखालनि जुगाव खम समावनो ओ थाबैनो जोङो हान्थिलांनो हासै आरो ना आरो जोङो साननानै नायोब्ला आबादफोर मावनायावबो बेफोरबायदिनो गोबां हेल्प फैयो जे खम समावनो जों हालेवज्लायनानै जों थाबैनो जों आबाद फसलफोरखौबो जों दिहुननो हायो जों गारि मथर नि जुगै जे हालेवनाया ओ गोदोनि जुगाव जे मोसौजों हालेवोमोन नाथाय दानि जुगाव जोङो खम समावनो जोङो ट्रेक्टरफोरजों बा पावार ट्रेलारफोरजों जोङो हालेवनानै जोङो खम समावनो थाबै नो आबादफोरखौ आबाद फसल फोरखौ जोङो दिहुननो हायो आरो नोंथां। नोंथाङा खोनादोंना? आरो आरो नोंथां ओ जोङो नुनो मोनो आथिखालनि जुगाव गोबां लामा हान्थिनायावबो जोंनि थाखाय ट्रेन बा रेलआबो जोंनि थाखाय जोबोद गोनां जानानै फैदों बेबो मोनसे मटर गारि मथरनि लाइनावनो गोलैयो बेयो जोंनि थाखाय बेफोरबायदिनो गोबां ओ गोजान गोजान लामा हान्थिनायाव गोबां जोंनि बे ओ सोलिबाय थानाय आथिखालनि जुगाव जे गोबां हेल्प होयो आरोना नोंथां। आरो बेफोरबायदिनो जोङो ओ जोंनि गामि एरियायाव जों नुनो मोनो लामा हान्थिनो थाखाय जोङो नोंथाङा बुंनाय बायदिनो ओ बाइक बा स्कुटि जोंनि न'खरावहाय गंसे गंसे जों आथिखालनि जुगाव बयनावबो नुनो मोनसै। जेरै जेनेबा मोनसे ओ हाथाय बाजाराव थांनां थांनांगौब्लाबो जोङो बेफोरखौनो बेफोरजोंनो जोङो बाइक स्कुटिफोरजोंनो जोङो खम समावनो जोङो थांनानै फैनो हासै गोदोनि जुगावथ' बेफोरबायदिनो जोङो थाबायनानै बा साइकेल फोरजों थांनांगौ गोनां जायोमोन नाथाय आथिखालनि जुगाव जे गारि मथर ओंखारनानै जों मिरुआवहाय गोबां बेफोरबायदिनो हेल्प होफैदों बेफोरबायदिनो खम समावनो जोङो हान्थिनो हादों आरोना नोंथां।
औ नोंथां औ औ औ।
जोङो साननानै नायबावोब्ला जोंनि थाखाय बे जे अरां अरांआबो मोनसे बेफोरबायदिनो मटर मटरजों खारग्रा ओ आं बेफोरबायदि मथरजों खारग्रा जिनिस आरो नोंथां ओ बेफोरबायदिनो जोङो गोजान लामा हान्थिब्ला जों जेरावहाय दिल्लीफोराव थांनोबोला जोङो जेरै सान ट्रेनफोरजों बा गारि मटरफोरजों थाङोबोला जोंनि थाखाय सानथाम थाम सानब्रै गाहाम नांगौ नाथाय जोङो उरांजों थाङोबोला जोङो खम समावनो एखदम खम समावनो जोङो थांनानै फैनो हायो आरो नोंथां दुइ तिन घन्ट ता बिदिनो सारि पास घन्टायावनो जोङो सहैनो हायो आरो नोंथां औ औ। औ बेफोरबायदिनो जोङो आथिखालनि जुगाव गारिफोरखौ जों नुनो मानो फर हुइलार बे फेमिलि गारि जों जोंनि थाखाय बबावबा थांनोबोब्ला जों जयैबो थांनोबोला जों गोदोनि जुगाव ज' थांनो मोनामोन हायामोन बेफोरबायदिनो जों आथिखालनि जुगाव जों न' न' गारि थ थायो जों बेजोंबो थांनो हायो आरो गोजान गोजान जायगायाव दा नोंथां जोंहाबो टाइमा जानानै फैबाय ओ नोंथांजों रायज्लायनानै जोबोद मोजां मोनबाय आरोना नोंथां। औ नोंथांनिसिम हामलायनाय थाबाय।
दे होमबा नोंथां ना।
औ औ।